हेलौ औ
खोनायाखै? औ।
हेलौ औ दासो खोनादों। अ माने आङो नोंथांजों ओ नोंथाङा मा मावनानै लानो मोजां मोनो दिनै मा मा मावखो बिनि सोमोन्दै सावरायनो कल खामदोंमोन आरो
अ औ खोनादों। माथो मोजां खोनायासै। औ। खोनादों दे। औ दे बुंलाय।
माने नोंथाङा मा मावनानै मोजां मोनो? मा मा मावनो मो जां मोनो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
अ हागोन। मानो हाया जानो। आंथ' गार्डेन बानायनो बिफां लाइफां गायनो बिराद मोजां मोनो। ओम आं सानफ्रामबो बिफां लाइफां गायो। दिनैबो बिराद बिफां लाइफां गायबाय बिबार बिफां गायबाय। आरो आङो? दिनै? उम बिबार अशक बिबार, मधुकामिनि बिबार बायनानै लाबोदोंमोन दाखालि आरो ओ मा होनो बिनि नामा नाइट कुइन ओमफ्रायो सिगुन दंफां गायबाय। ओमफ्रायो चन्दनबो गायदों एनिफ्राय ओ
दिनैनो गाय खा जोबबाय नों गाबोनबो फाइफ जुनमोन ना गाबोनबोथ' गायनांगो दंबावोसो
गाबोननि थाखायबो दोनबावदों। गाबोननि थाखाय आङो बैयो ओ मा होनो बेनो नामा स्टार गसबेरि आरो मोनसे आमलाइ दंफां जोंनि लकेल आमलाया बेफोरखौ आं लाबोनानै दोनखाबाय। गाबोननि थाखाय गायनोसै। आं गोबबां बिफां लाइफां गायखायो सानफ्रामबो बिफां लाइफां गायो आङो। बिफां लाइफां गायबाबो मा जानो जोंनियाथ' गामि ओनसोलसो मानो होनबा मोसौ बोरमा एभेलेबेल ना एखदम बयबो न' खाथिनिफोरा खाया बिबारखौ आङो गोदोनिफ्रायनो गायखायो उन्दैनिफ्रायनो आं बिबार बिफां बिराद मोजां मोनो गायो खिन्थु बोर मा अमा दाउ बेफोरनि थाखायनो थाया बिराद दुखु मोनो आङो। थेवबो गायसोमबाय थायो आङो आंथ' मालाबाबो आगोल उन्दैयाव जेब्ला आं गायदोंमोन बिफांखौनो फोथांनो हायाखैमोन। उनावहाय आङो जाय दंफांखौ ओ जाया बे दंफांखौ आङो माबोरैबा बायनानै गायफ्राङो बे जाबाय गदै फुल गुफुर गुफुर जे बारोना। खोनायाखै? खोनादो ना खोनायाखै? खोनादों?
खोनादों खोनादों।
औ बै दावदै फुल गु गुफुर गुफुरा बियो आथा ओंखारोना एसे एसे बिख खौ बोरमाया जाया। बेखौ बोरैमाया जाया बेखौ बोरैबा आङो बायनानै गायफैफ्लांबाय बिनिफ्रायसो मान बे बिफांफ्रा एसे-एसे। थालांदों आरो। खोनाबाय।
बेफोरखौ जायाना?
ओयो बिबार गार्डेन औ। गार्देन बानायनोब्ला जाय खौ माने बिब फांफोरखौ माने बोरमाफोरा मोसौफोरा बारा जानो नागिरा बिफोरखौ गायनांगौ आरो। हायोब्ला बै सिनारिफोरखौ सिनारि दं फांफोरा जायफोरा बिलाय फोरजोंनो समायनाखाना बिबार बारलाया। खुस बिफोर खौ गायनांगौ आरो आं बि दिनो गायो। आं बेफोरखौ गायग्रोबाय एनिफ फ्राय दा आङो लासै लासै बिबार बिफांफोरखौबो बायनो लादों आरो दा गायहांदों गायगासिनो आंना थ' आंना माने थांखिया माने आं उनावहालागै मोजां नार्सारि खुलिनाय बेबायदिमोन आरो। औ नारस सारि खुलिनायनि थांखि दङ आरो आंहा। उम उनावहाय ट्रेनिं लानानै नार्सारि खुलिनो औ फालांगि बानायगोन। सानदों
ओयो फालांगि खालामनोबा मा म खालामनांगोन नार्सारि
औ औ।
उमहु।
हेलौ।
औ खोनायाखै आं खोनागासिनो नोंथाङासो खोनायाखै नामा
खोनायाखै
हेलौ
खोनाबाय दे खोनाबाय खोनाबाय
हेलौ
हेल
खोनायाखै ना हो
खोनागासिनो आं खोनागासिनो खोनागासिनो
औ दे नेटवारक नि एसे प्रब्लेम जादों औ खोनाबाय
नोंथाङा माबायदि नार्सारि बानायलांगोन
आङो
ए बेखौनो मावनाय मोजां मोनो आङो
जि दानो रोंगौ दा? औ खोनादों नोंथाङा जि दायोना दाया
दानो रोङो
मा - मा आगरखौ रोंगौ मा - मा गरखौ दानो रोंगौ नोंथाङा
आं आगर दानो रोङाहाय साला माथासो दायो आं गामसा जामाथा आगर गैयि जिसो दायो आङो बिहु
अ उम ओंख्रिखौलाय सबाय ओंख्रि साम ओंख्रिफोर खौलाय रोंगौना रोङा
रोंगौ सङो
अ ओम नोंथाङा लाय बिबार बिफांफोर गायो ना गाया?
गायो आंबो ओरैनो एसे एसे। बांद्राय नार्सारिनि फुल-फुलान बे आंना
अह
ओरै
जायगा थायोबा बेफोरखौ बानायनो हायो लाब जायो। ए नार्सारिफोरावबो लाब थायो होनदां। मानो होमबा आजिखालि बिबार गायनाय फोरा बागानफोरा बिराद ट्रेन्दिं जागासिनो ना। ट्रेनदिं नोङो जुदि बिबार फांसेयावनो जुदि फासस' फासस'नि सिङावनो मोना। एक्स' फासस' बेबायदि ला खायो बे फिस लिलिफोरा फिसलिरि इफोरो बिराद दाम लायो। राबार प्लान्ट आरो स्पाइदार प्लान्ट बिसोर थ' बिराद माने सिनारिनि थाखाय बिराद मोजां ना। ब्लिडिं हार्ट बिसोरो बागिसाखौ बिराद समाय होयो मो जां नुयो आरो आरो टिक'मा दा गोदान मार्केटाव फैदों टिक' मायाबो बिराद मोजां बिबार हो यो आरो जोंनि लकेलफोरावथ' नोंङो गेन्दा फुल बै जे जोङो गेन्दा फुल होनोना बे गेन्दा फुलाथ' जोंनि एबेले बेल लकेलाव बेफोरखौ जोंङो ओ मोजां नारयाव मोजां माने हासार आरि होनानै मोजां गाहायायावनो बारनो हायोबा बार होनो हायोब्ला जों फांसेयावनो सललिस थाखा थ्रिस थाखानि फानोब्ला नोंङा गोबां लाब जायो। नंङा होमबा बेफोरो जोङो नार्सारि खुलिनो हायोबा मोजां आरो बेखायनो एसे सानदों आंबो नार्सारि खुलिनो नामा होननानै बेबोथ' मोनसे माने गोलैयोना माने आबादावनो गोलैयोना नार सारियाबो उम हल्टिकालसारजों एसे रिलेट माने सोमोन्दो दङ।
हो
हेल' गासिबो बिबारनि नामखौ मिथिजोबथारगौ होना आंथ' बेफोरनि नामखौ खोना
औ आङो बेफोरजोंनो माने आंना जिउआ सामफ्रामबो आरो। औ मा अबावबा थाङोबा बिबार बिफां नुयोबा आङो बिनानै लाबोखायो लामा सामायाव नुबा
औ हेलौ